औ नोंथां खोनादोंं।
दा नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
दङ' नोंथां मोजाङैनो दं।
औ औ दा दिनै नोंथां जोङो एसे जोंनि बुहुमनि ओ इनभाइरनमेन्ट जा सोलिगासिनो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां‌ सावरायजायो बुंनो हायो।
बुहुमनि बे आबहावा बुङोब्ला जोङो जोंनि खाथि खाला थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार जोंनि बारहावा गासै थासारिखौनो जोङो ओ लानानै मोनसे जोंनि बुहुमनि आबहावा होननानै बुंनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
दा आरो जोंहा जोंनि आबहावायाव गोबां रोखोमनि जोङो गेसफोर जोंनि मा होनो गोबां बिफां लाइफ‌ फां दाउसिन दाउला जिब जुनार बायदि गोबां जोङो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेनिनो औ औ दा बिनिनो जोङो ओ जोंनि बुहुमाव जोंनि आबहावाया जोङो माबोरै गुबुंलांगासिनो बिनि बागै एसे सावरायबा जों मोजां जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
आबहावा गु ओम आबहावा गुबुंनायनि सायाव एसे माबाफोर बुंगोन नामा नोंथां?
अ‌ नोंथां बुंनो हायो जेरै जों मोनथियो आबहावा आबहावा होनोब्ला जोंनि मोन जोंनि खाथि खाला मा होनो जोङो जि जायगाफोराव थायो जों माने बे जोंनि आबहावाया माबायदिहाय माने आथिखालनि जेरै माने गाज्रि दङना मोजां दङ माने जि आबहावा जों बेखौ बुंनो हायो आरो ना। ओम आबहावाखौ जोङो इंलिसाव बुङोब्ला जोंआ हावाखौ जों इनभाइरमेन्ट इनभाइरमेन्टना होनना होनो आरो ना
औ नोंथां औ
औ जोङो बे आबहावाखौ माने जोङो मोजां लाखिनांगौ आरो
औ नोंथां
मोजां लाखियाबा माने जोंनि जिबनाव मोजां खाब मोजां जाया आरो ना बे आबहा हावा गाज्रिफोर गुबुन-गुबुन बेमारफोर फैयो जोंनि जिबनाव। जेरै आबहावा गाज्रि गैयाबा जेरैहाय मेलेरियाफोर जायो टाइफयड हेपाटाइटिस एबा जनदिसफोर जायो बेनो गाज्रि गाज्रि बेमार थामफै अरनायजों मानो बेमार जायो आरो दा जोङो आबहावा होनबा आबहावा होनोबोला बार साब सिखोन एबा जोंनि सान्दुं माने जों बेफोरखौ मोजाङै बाहायनां‌ गौ आरोना जोङो माने जेसेबां जोंनि आबहावाखौ जों मारैहाय मोजां लाखिनांगौ जों बेखौ माने बहुत
औ औ नोंथां औ औ दा नोंथां नोंथां बुंलांनायाबो सैथो दा जोंहा आबहावाखौ जोङो जोबोद साखोन सिखोनै लाखिनांगौ नाथाय जोंहा जोंनि सुबुं माहारिफोरा दा आबहावायाव गोब बां बायदिसिना गोबां लेथ्रा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नुवा होनबा नोंथां दा प्लासटिक गारनाय मानाय जों जोंहा दैखौ दै गुबुंले खालामनाय बायदि गोबां ओ जोङो बेबायदिखौ जों नुनो मोनो दा जों सुबुं माहारिफोरा गेसाव गोफोन गारनाय मानाय बेफोरजोंनो जोंहा हमनानै ला गारि मथर बांबाय आरो ओ जोंहा कारखानाफोरा गोबां जाबाय बिनि थाखाय जोंहा गोबां गेसफोर ओंखारनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ जाय जोंनि थाखाय ओ खहा गोनां गेस बेखौ जोङो मोननाय जायो। बिनिफ्राय जोंहा गोबां बिफां लाइफाङानो दानस्रांनाय मानाय बेफोर गासैबो जोंनि आबहावायाव मोनसे गोहोम खोख्लैयो आरोना नों थां नङा होमबा जोंनि आबहावा गुबुंले खालामनायाव दा बे जोंनि ओ आबहावा गुबुंनायाव जोंनि सुबुं माहारिफ्रानो बांसिन आखाइ दं होननानै आं बुंनो सानो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ औ।
ओ जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बेयाव जोङो न' बानायनाय लामा बानायनाय गोबां जायगा जोङो बिदिनो खहा खालामनानै जोङो दा जोंनि अजन लेयारखौ माने फुरा माहोनो बिदुङा ओ औ-औ गाज्रि खालामना लाबाय बिदुङा बारा जाबाय। बेयाव बेनि थाखायनो जोंहा बेमार आजाराबो बांसिन जाग्रा जाबाय आरो जोंहा नांगौनि बारा जाय गेसफोरा जोंनि थाखाय खहा गोनां बे गेसखौ जोङो जोंनि मिथिंगाफ्राव जोंनि आबहावायाव दा मोननो हायो। बिनि थाखायनो जोंहा बेमार आजारफोरा एसे बारासिन जाहैबाय नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङा मा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय माहोनो जोङो जोंनि बिब फां लाइफांफोरखौ माने जोङो दानस्रांजोबनानै माने जोंफोर दानाया न' बनायो आरोना। जोङो बे बिफां लाइफांखौ मान दानस्लायनानै बेनो जाय बेयाव जोंफोर गोदान गोदान न' लुयो। मानो जेराव सिगाङाव माने बिदिनो बागानफोर दङमोन। बिफां लाइफां बागानफोर दङमोन। बेफोर बागानफोरखौ माने बेजों मानसिफ्रा दाय दानस्लायजोबनानै जोंनि आबहावाया माने दानि आथिखालनि जुगाव बहुत गरम जायो आरोना। माब्लाबा समाव अखा फैया एनिटाइम गरम जाबाय थायो आरोना। माने जोङो बेफोर दंफां दान दंफां दाननाय फोरखौ माने जोंफोरो फोरोंनांगौ आरोना जों मानसिफोरनो। माने दंफांखौ जोंफोर दाननाङा जों दंफां गायनांगौ होननानै जोंफोर होनांगौ आरो ना। नङाब्ला बे बुहुमाव जेसेबांखिनि दंफां लाइफां दङ बे गाैखौबो दानस्लांजोब्बा। माने बुहुमा जेसेबांखिनि माने अक्सिजेन नांगौ जोङो बुङोबा जोंनि देहानि थाखाय माने जोंनो मोजां अक्सिजेन नांगौ ना। जोंङो अक्सिजेन गैयाबा जोंनि देहाया माने जों सोलिनो हानाय नङा।
औ नोंथां औ औ औ
मोजां आबहावा मोजां बार माने जों बेखौ मोननो हानाय नङा आरो। माने जोंथ' मिथिखायो माने जों मानसिनि जिबन ना जोंहा अक्सिजेन गैयाबानो जों थांना थानो हाया। जोङो बे आबहावा गैयाबानो जोङो थांनो हरा थानो हाया जोङो बेनिखायनो माने जोङो। जोंनि माने बुहुमाव एसांखिनि आबहावा मोजां जानांगौ जों बेनि थाखाय बिफां लाइफां फोरगाय नांगौ आरोना जोङो दानस्लायनाङा जों फोरोंनांगौ मानसिफोरखौ। माने माने बिफां लाइफांफोर दान बा जोंनि माने बुहुमा माबायदि खहा जायो। जों बेफोरखौ बुंनानै जों फोरमायनो फोरोंनांगोन आरो।
औ नोंथां औ। दा नोंथां नोंथां बुंनायफ्राबो गासै ओ सैथो दा जोङो। फरायनोबो मोनो मोननायालाय जोंनि आबहावानि सोमोन्दै। नाथाय दा जोङो आबहावाया गुबुंनाय होनोब्ला मेइेन जाहोना जों मानसिफोरानो दा जों आबहावा गुबुंनायजों लोगोसे जोंहा गोबां बायदिसिना जोंनि थाखाय बिस गोनां गेसफोर आरो बिस गोनां अखाफोरखौ जों मोनो दा एसिड अखा होननानै बुङोब्ला जों हानि आबहावा गुबुंनायजों लोगोसे जाय कार्बन मन अक्साइड आरो अ जोंहा गोबां बिबांनि कार्बन डाइ अक्साइडजों जोंहा अक्सिजेनजों फिनजथायाइ जानानै जे खारखार अखाफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा बिस गोनां गेस नङा होमबथां बियो जोंहा गोज जौआव जोमैजों लोगोसे ल मिलायनानै बिनिफ्राय जा अखा हायो जों बेखौ बेखौ एसिड अखा होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा बे एसिड अखाफोरा जोंहा औ दा बे एसिड अखाफोरा जोंहा जोबोद ओ
खहा गोनां जाय अखाया जोंनि मोदोमाव एसे नाङोब्लानो जोंहा बेमार आजार बिगुरनि बेराम बायदिसिना बेरामा जोंहा जानो हागौ आरो बे अखाफोरा जोंहा जोंनि बिफां लाइफां लामा न' बां गासैखौबो माने ओ सिलिंखार खालामजोबनो हायो नङा होमबा नोंथां? मानोना बियो जोबोद एसिडनि एसिडनि बिबाङा जोबोद गोबां दङ बेयाव जायखौ जों इसिद अखा बुङो दा बेबायदिनो जोंहा जोंनि आबहावायाव जोंनि गारि मथर सालायनाय बायदि बे खारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैफोरा जोंहा बारा जानायनि थाखायनो जोंहा दा अजन लेयाराबो खमायलांबाय बेनि थाखाय ओंखायनो जोंहा दा बिदुङाफोरा जोबोद बारा जायो नङा होमबानोथां? दा सिगांनि समाव सिगांनि समाव नायोब्ला जोंहा गारि मथर कारखानाफोरा बिदि गैयामोन दा बिनि थाखायनो जोंहा सिगांनि समफ्राव ओ बोथोरफोरा मोजाङैनो मोननाय जायोमोन जोङो बांद्राय गरम जायामोन साननि सोराङा ओ साननि सोराङा दंब्लाबो जोंहा एसेग्राब बेबायदि गरम ओ बोथोरखौ जों मोननाय जायामोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि दिनाव गारि मथराबो बांबाय कारखानाफोराबो बारा जाबाय बिनि थाखायनो जोंहा अजन लेयारा खमायलांनायनि थाखाय दा साननि सोराङा साननिफ्राय फैनाय आल्भा बिद्दा बे जा सोरां रोदा बिसोरो जोंनि सायाव डाइरेक्टयैनो गोहोम खोख्लैयो फ्लिग्रा जाहैबाय आरो ना नोंथां बिनि थाखायनो बिदुंफ्राबो बारा जाबाय ग्लबेल वार्मिंआ बारा जाबाय नोंथां नङा होमबा?
औ नोंथां आंबो फोरमायनो सानदों नोंथाङा बुंनांबाय दानि आथिखालनि जुगाव माने बुहुत माने जों नुनो मोनो जेरै पलिउसन जायो जोंनि जोंनि सिटिफोराव जों जेराव थायो जों जायगाफोराव जों नुनो मोनो दानिया माने बहुद बुहुत मानसिफोरा माने गारि सालायो बाइक सालायो आरो ना जों बेफोरखौ नुनो मोनो माने माने हदायबो एनि टाइम जेब्लायबो माने बे पलिउसन एनभाइरनमेन्टखौ मारैहाय गाज्रि खालामो उखुन्दै माने बेयाव ओंखारबाय थायो आरो ना गारिफोराव बेनिखायनो आं मोसानो आरो ना माने दानिया मानसिफोरनि बारलांजोबबाय बहुत गैजि जाबाय मानसिफोराबो बेनि थाखायनो जों सानो आरोना माने जेरैहाय मानसिफ्रा सिगांमोन सिगां जेराव मानसि खम बेयाव माने बारा हिसाबै बिदिनो आबहावा बिदि गाज्रि जायामोन आरोना बि पलिउसन जों नुनो मोन आरोना बहुत ट्रेफिक जायो बिदिनो गाज्रि गाज्रि जायो आबहावा पलिउसनफोर जायो,
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय आं बुंनो सानदों माने जोंफोर लास्टआव आं बुंनो सानदों आरोना जोंफोर मानसि जानानै जोङो माने जोंनि आबहावाफोरखौ जोंनि आथिखालनि माने जायाफोरखौ खौ जों मोजां साफा लाखियाबा सोर साफा लाखिगोन आरो ना नोंथां औ खारन जों मानसि जानानै जोंनो माने बिदि केयार खालामनो रोङाबा जोंनि आथिख सथानिफोरखौ जों माने जों साफा लाखिआबा सोर साफा लाखिगोन नोंथां न' अ माने आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ना
नंगौ औ औ
दे नोंथां बिदिब्ला जोङो बे
औ नोंथां दा इसयावनो जोङो जोंनि आबहावानि सायाव सावरायनायखौ
औ औ मोजांथ'